हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों
ओ जोङो दिनै ओ ओ मैगं थाइगंनि फारसे रायलायगोन खोनादोंना
औ खोनादों जायो
ओ उम नोंथाङाथ' मिथिखायो मैगं थाइगंआ जोंनि थाखाय बेसेबां ओ गोनां थि ओ आमफ्रायो मा होनगोन मैगं थाइगंखौ जोङो माने जाथारनांगौ आरो जोंनि ओ देहा मोदोमनि थाखाय ओ आरो दानि जुगावथ' मा होनगोन बाजाराव ओंखारनाय मेगं थाइगंफोरा ओ दावाइ होनाय जायो बेफोरखौ जाबा ओ जाहा माने ओ माने बेमार आरि मोननो हायो आरोना जोङो जों बे बेफोरबायदि दावाय होनाय ओ मैगं थाइगंखौ जाबा ओ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मैगंखौ जानो गोथाव मोनो? हेल' हेल' खोनादोंंना
आंनि मोजां मोननाय औ खोनादों।
ओ नोंथाङा एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम दं
दायो खोनाबाय ना
नोंथाङा एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम होदों औ औ खोनादों हेल' औ
अ बिदि गोथां न'आवनो जों गायनो
औ
नांगौबा
औ
जानाय मैगं आ जायो मानो होनबा जोङो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर बागान गिदिर ओ गायनाय
औ
बिदिनो जोङो जेबो जेबो मुलि होआलासिनो जानो हायो आरो गोथावसिनबो
औ हेल' हेल' नोंथाङा एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम होदों नामा?
नोंथाङा
एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम होदों नोंथाङा
खोनाबाय खोनाबाय दायो खोनाबायना। हेल'